खोनादोंना औ खोनागासिनो नोंथां। आं नोंथांजों जोंनि औ खुलुमबाय नोंथां। आं नोंथांजों जोंनि दोरोङारिफोर संनाय एबा दोरोङारिफोर माखासे बानायनाय बे फोरनि बारैसो सावरायनो थाखाय नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन।
अ नंगौ नामा नोंथां माने दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा सिगाङावनो फोरोंग्रोनो हागोन नामा? अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो औ बिदिब्ला फोरमायना होग्रोदो
औ जागोन दे नोंथां। अनला ओंख्रिया जाबाय जोंनि बरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाय ओंख्रिखौ जोङो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजौ बा आजै आजौमोननि समनि फ्रायनो जोंहा संबोनानै जाबोनाय मोनसे ओंख्रि आरो। ओ बे ओंख्रिखौ जोङो बोरै सङो होनना बुङोब्ला जोंनो बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइरं नांग्रोगोन बे माइरंखौ लानानैहाय जोङो ओ गिबियावनो नोंथाङा बेसेबां ओ सुबुंफोरनो संगोन ओंख्रिखौ बे जखायै माइरंखौ लानांगोन माइरंखौ लानानै गिबियावनो माइरंखौ सुदो सुनानैहाय नोंथाङा ओ माइरंखौ सुखांनानै दसे सम दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो जाहाथे बे माइरंआ गुरै जायो। गुरै जायोब्लासो जों बेखौ देनायाव मोजाङै गेब्लेयो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो बेखौहाय ओ जि बा नैजि मिनिटसो जों सम सोमनानै दोनगोन आरो। सोमनानै दोननानै जेब्ला बे गुरै जायो अब्ला जों बेखौ बोखांनानैहाय दानसे सम दोनगोन मानो होनोब्ला बेयाव थानाय दैया सरगार लाङो आरो बेनि थाखाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सरगार खाङोब्ला ओ थौसियाव नङाबा उवाल गाहेन लानानै उवाल गाहेनजों जों देनाय जायो। नङाबा दिंखियावबो दे नाय जायो आरो आथिखालनि मुगायाव जोंहा बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेचिनफोर दं जाय जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला ग्रेन्डार मेसिन बेफोरजोंबो जोंहा बेखौ देग्लिनाय बा ओ देग्लायखोनो होनांसिगोन बिदि खालामनाय जायो आरो ना नोंथां दे खौ देग्लिनानै जोंहा मा मोनो होनोबा अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ जोङो मोननो हायो। जाय माइरंनिफ्राय देग्लिनानै गुन्दै जानाय बेखौ जों अन गुन्दै होनो आरोना नोंथां। बिदि जाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ संनो हानाय जासिगोन आरो ना। जोंहा बेखौ ओ संनो था खाय माबायदि आदब बाहायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो मा खालामनांगोन अरदाबाव अर जरायनानैहाय जोङो सारायाव दै गुदुं बा दैखौ जोङो जानग्रोना लानांगौ आरो दैखौ जों गुदुं खालामनानै लाग्रोनांगौ। दैखौ गुदुं खालामना लाखांनायनि उनाव नोंथाङा जे देनानै लानाय अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ आखाइजों फ्रि फ्रि हरनो नांगौ आरो ना नोंथां। फ्रि फ्रि हरनानै खुस्लिजों एरै एरै होबाय थानांगौ। बेबायदि मानो खालामो होनना बुङोब्ला जाहाथे बे ओं जे अन गुन्दै बे अन गुन्दैआ दैयाव गोलैनाय लोगो लोगो लाथा खाया बिनि थाखाय जों बिदि खालामनांगौ। नोंथाङा जुदि खेबसेयैनो ज' हरोब्ला बियो लाथाखागोन आरो नोंथां माने बेयो ओंख्रियाव ओ जानो थाखाय खस्थ' बा मोजां जानाय नङा बेनि थाखाय जोङो फ्रि फ्रि होनाय आदबखौ बाहायनाय जायो। ओ गुबुन गुबुनफोरा मा खालामो होनना बुङोब्ला फ्रिफ्रि होआबालानो बे अन गुन्दैखौ गिबियावनो दैजों मोजाङै गलायना लाव लाव खालामना लाग्रोयो। बेनि उनावहाय बे गोदौबाय थानाय दैयावहाय गारनानै होयो बा होसनना होयो। थिग बेबायदिनो जेब्ला गोदौबाय थायो अब्ला जों मा खालामो खारै बे खारैखौ आरो ना नोंथां खारै होनायजों लोगोसे जोंहा बेहाय माखासे नांगौ जेरै संख्रि बानलु, हालदि बेफोरखौबो जोङो होफानाय जायो आरो। जोंहा बुंनो थाङोब्ला अनलाखौ गोबां ओ मुवा जिरादफोरजों जानो हायो जेरै जोङो अनलाजो दाव बे अनलाजों दावा जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि। आरो बेबायदिनो जोंहा औवा मेवाइजों बा औवा गाजा होनना बुङो। बेबायदिनो जोङो मारसि बारसि बिबार ओमफाय बारसे बिबार थाबाय ओमफ्रायहाय जोंहा। ओ बिदिनो मुला गुन्द्रु बा मुला बिदि जानो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे। ओ मुवा बेसाद जानाय जेरैहाय मैथ्रु बिबार बेजोंबो जोंहा जानाय जायो। आलुजोंबो जानाय जायो रन्सि मैगंजोंबो जानाय जायो। नाथाय जोंनि बर'नि दोरोङारियाव अनला ओंख्रिया गाहायै जोङो माजों सिनायजायो होनोब्ला। अनला जों दाउ बे अनलाजों दाउआ मा जोंनि लकेल दाउ बा न'आव फिसिनाय दाउखौसो जोङो बुंगोन आरो नोंथां। हाथाय बाजाराव बायनाय ब्रयलार दाउखौ जों बुंनाय नङा। थिग बेबायदिनो जोङो दाउजों जानोबा जोङो दाउखौ गिबियाव बुथारना लादो। फुथारना लानानै उनाव दाउखौ गां बुफोरखौ जोंहा दै गुदुङाव सोमनानै बुखुना लादो ओमफ्राय दाउखौ बेदर महरै गोदानांगौ आरो गोदांनायनि उनावहाय जों मा खालामनांगौ बे दाउखौ इसे सारायाव एवफ्रामनांगौ थाव संख्रि हालदै बायदिसिना ांग होनानै बेनि उनाव गोदौबाय थानाय अनला ओंखौ हो थननांगौ आरो सिगाङाव जेरै आं संनाय फोरमायदों बे आदबजों संनानैहाय ओ खारदैहैखांनायनि उनावहाय ओमफफ्राय बिदिनो जों दानि सम बेखौ एरलाय आरो खोबलाय खालामबाय थानानै जोङो बेखौ नैजि बा थामजि मिनिटसो जोङो गाव हारसिङैनो गोदौ होबाय थानानै जेब्ला मोननोसै सम जायो अब्ला जों बेयाव गंगार दुनदियाफोरखौ होनानैहाय जोङो मोदोमनाय मोनो आर ना नोंथां गंगार दुनन्दियाखौ होयोब्ला जोंहा अनला ओंख्रि गोथावसिनबा मोदोमनायखौ मोनसिनो बिदि खालामनानै जोङो बेखौ जानो हायो आरो नोंथां अन ओंख्रिजों जोंहा मा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय बा दोरोङारि हाबा खुंनाय जोंनि ओ हाथा खुरनाय बे हाथासुनि खुरनायाव जोंहा बे अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो बे अनला ओंख्रि खुरनाया जोंनियाव बर' समाजाव सोलिबोगासिनो दं थाङोब्ला बे अनला ओंख्रि संनायनि गेजेरजोंनो जोंहा हाबाया जायो होनना बुंनो हायो अनला ओंख्रि गैयाबा जोंनि बे हाथा खुरनाय बा हाथासुनि हाबाया जोंहा जाया आर ना नोंथाङा थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो माबा मोन मोनसे जोंनि बर'नि दोरोङारि जामुं फाजारानि बागै फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जेरै नोंथाङा आंनो अनला ओंख्रि संनानै खिन्थाबाय नाथाय बे अनला ओंख्रि संनायावनो जोंहा माखासे नागार हायै बुस्थु एबा जिराद दङ आरो जायखौ जों खारो होननाय जायो आं नोंथांनो बेखौ फोरमायनोसो सानदोंमोन नोंथां फोरमायनो हागोन ना नोंथांनो? हेल' नोंथां खोनादों ना? खोनादों ना नोंथां?
औ
अ खोनादोंमोनब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै खारैखौ बोरै बानायनाय जायो नोंथां खारैखौआथ' जोंनि मोनसे नागारखै ह जिराद ओ नागारहायि जिराद नाथाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बे खारैखौ ओ मायाव होनाय जायो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा दा जेरै अनला आरो दाउ नङाब्ला जिखुनु अनला संनायावनो बे खारैखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां बे खारै गैयाब्लानो जोंहा मा अनलायानो संजाया आरोबाव बेबायदिनो माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला सबाय संनाय बे सबाय संनायावबो जोंहा मा खारै गैयाब्लानो जोंहा आं बिखौ संनो हायानो बुंजायो आरो संनो हायो नाथाय नाथाय जोंहा जेरै दोरोङारि जानाय बै दोरोङारि जानाय बायदि जोंहा जाया आरो नों थां बेनि थाखायनो जोंना खारैया दोरोङारि जानायफोराव मोनसे नागार हायै बेसाद बायदि होननानै बुंजायो आरो नोंथां। बिदिब्ला बे खारै एबा खारदै बेखौ बोरै बानायनाय जायो? आं नोंथांनो फोरमायनोसै खारदै एबा खारैखौ जोंहा गोबां रोखोमै बानायनाय जायो बेबायदिनो ओ सबायनि फिफां जायखौ बेगर गारखांनायखौ मारा होखांनाय सबाय बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो बेनि उनाव बेसर बेसर मारा होखांनायनिफ्रायबो बानायनाय जायो बे उनाव थालिर बिफांनि फ्रायबो बानायनाय जायो आरो मैथ्रु एबा मुदुफुल बिफांनिफ्रायबो जोंहा बानायनाय जायो आरो नोंथां‌ नोंथाङा जि-जिखुनु लाया मानो। आङो नोंथांनो फोरमायनोसै। आ माहोनो बेसर एबा सबाय फिफांजों बानायनाय आरो नोंथां। जिब गिबियावनो जोंहा बै बेसर एबा सबाय फिफांखौ नोंथां बेखौ जोंहा मारा होखांनानै मोननाय मोनसे बिगाब एबा जि बिगाब जायोना नोंथां बे बिगाबखौ जोंहा मोजाङै मा खालामनांगौ सान्दुुङाव गोबों ओ मा होनो गोरानै फोराननानै दोननांगौ आरो नोंथां। जोबोद गोरान रानस्राव होनांगौ आरो बेनि उनाव जेब्ला जोंहा गोरान एबा रानस्राव जायो अब्लाथाय जोंहा ओ मा होनो बेखौ मोनसे प्लास्टारनि सायाव मा खालामनांगौ जोंहा बेखौ सावननानै होनांगौ आरो नोंथां। आ बेखौ सावना होखांनायनि उनाव मोजाङै खामहोजोबनांगौ आरो नोंथां। आ बेनि उनाव जोंहा माखासे आ मा खालामनांगौ ओ सान्द्रिजों सालिना होनांगौ आरो नोंथां। सान्द्रिजों सालिनानै माखासे खामनो हायि माखासे बुस्थुफोरखौ ओरैनो बे जेफोरखौ साफा खालामनानै गारदो ओमफ्राय मा होनो बै जे थायो जे आ मा होनो माखासे गुन्दैफोर हाथफ्ला जानाया। बेखौ जोंहा ज' हुथुमनानै आ दै एसे होनानै आखायजों सारस्रो सा सारस्रि होननानै जोंहा लारु था लारु एबा लारु था गल गल गल बानायनांगौ आरो नोंथां। बेबायदिनो मा खालामनांगौ ओ गल गल लारु इदि गायखांनायनि उन बानायखांनायनि उनाव जोंहा ओ बे माबाखौ ओ मा होनो बे खारै खौ मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बेखौ नोंहा था सानदुुङाव सानसे एबा साननै फोराननांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो सान्दुं गोसाबाथ' सानसेयावनो जोबो। सानसे सा बेबायदिनो एसे सान्दुंफोर गैयाब्ला बोथोरा दोमहैलुलु जायोब्ला सानथाम सानब्रैसो सो नांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा खारैखौ मोननो हायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो मा खालामो जिखुनु बे-बेबायदि एखे खान्थिजोंनो ओ मा होनो मैदुफुल फिफ फां एबा खा थालिर फिफांजोंबो बे बानायनाय खान्थियानो एखे आरो ना-नाथाय मा खालामनांगौ मुदुफुल एबा थालिर बिफांखौ मोजाङै फिसा फिसा फिसा फिसा थुख्रा दानफ्लेना होनांगौ आरो नोंथां माहोनो ब्ला बांद्राय गिदिर जाब्ला मा बैयो खामख'नो हाया नालाय नोंथां बिनि थाखायनो बैखौ थालिर फिफां आरो मा होनो मुदुमफुल फिफांखौ फिसा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा थुख्रा दाननानै फोराननाय जायो आरो नोंथां जोंहा बेबायदिनो मा होनो ओ खारैखौ मोननाय जाया आरो नोंथां नाथाय बे खारैखौ मोनदों होननानै जोंहा बेबाय दि जालाबाया बेखौ मा खालामो ओ जेब्ला नालेंखर खथायाव माखासे बिनि बे गुन्दैफोरखौ सिफ्रुनानै होनानै दै होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा सरखौ होनाय जायो आरो। बे सरब' होनानै मोननायासो बै दै बेखौ जोंहा खारै महरै बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा खारैजों ओ गोबां बेफार फालांगि खालामनो हायो। जेरै आजिखालि टाउन सहराव जाय सुबुंफोरा खारैफोरखौ मोनस्लाबा एबा बानायस्लाब नो हाया बिसोरहा सम गैया अब्ला जोंहा मा खालामनो हायो बै खारैखौ टाउन सहराव थांनानै - फानहैनानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां‌‌। बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि बर' आइजोफोरा रां खाम खारदै एबा खारै फाननानै रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। बे गामिनि सुबुंफोरखौ बांसिन रां आरजिनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो नो थां दानि जुगावहाय। बेबायदिनो आङो आंनि बुंनायखौ इयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।
औ नोंथां जोंहा समाब जाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां? दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ बिदिब्लाब्ला आं नोंथांनो फोरमायनो फोरमायबाय। उन समावहाय नोंथाङाबो बेबायदिनो खारै बानायनानै जानो हागोन आरो नोंथां। औ नोंथां दोननोसै नामा समाबो जाबायमोन। खोनादोंना नोंथां?